खोनादोंना नोंथां।
खोनादों खोनादों
ओं ओं बिदिब्ला नोंथांजों दायो। सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। माने हाया जानो?
आबादाथन बर'फोरनि गाहाय दा बिब्दिनो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय माइ आबाद ओ फाथो आबाद बेसर आबाद बाद आरो लोगोसे बिफां लाइफां बिफांनिबो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय। जायो। औ बिब्दिनो नोंथाङा। माबाफोर आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
नोंथां माने आंथ' सोहोर ओनसोलावसो साइद थायो नालाय बेखायनो आबाद। मावनायनि सोमोन्दै एसांबो मोजां मिथि मिथिया आङो
औ
जुदि नोंथाङा मिथिब्ला नोंथाङानो खोनथा खोनथाना होनो हागोन अब्लाना आं बो सोलोंनानै लागोन।
औ जागोन बिदिब्ला आङो गिबियावनो नोंथांनो माइ आबाद मावनायनि सोमोनदै एसे फोरमायग्रोसै
औ
ओ बर'फोरा माइ आबादखौहाय मोननै बोथोराव मावनाय जायो जेरैहाय दैलां बोथोर आरो मोनसेया मेसें बोथोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोननै बो थोराव मावनाय माइ आबादखौहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। नाथाय आथिखालाव। ओ मोननै बोथोरनि सोलाय मोनसे बोथोरावनो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
जों दैलांवहाय माइसालि माइखौ गायनाय जायो जेरैहाय रनजित मास जुरि सर्न बेफोरखौ बेनिफ्राय नै बे मेसेंनिखौहाय बर' माइ होननानैबो बुंनाय। जायो। बबेबा बबेबा जायगायाव बरा माइ होननानैबो बुंनाय जायो। दा बेखौ ओ अखानि दै एबा दैमा दैसानि बानदोनि दैजोंहाय हालेवनानै खोथिया फोनानै बेखौ माखासे आदब खायदानि गेजेरजों गायनाय जायो आरो बेनिफ्राय दान मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बेखौ फिथाइ थायनाय मोननानै जेब्ला मोनो बेखौ जोङो हानानै लानो हायो ओ बेखौ बोसोरसेफोरनि थाखाय थिनानै दोननो हायो बेखौ जोङो जानो हायो आरो माब्लाबा ओ अथेक बोथोर समावहाय ओन दखानाव फाननानैबो जोङो बेनिफ्राय रां लानानै बेखौ जोङो बाहायनो हायो
औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङा माइनि सोमोनदै जेनेबा माबबाफोर एसेब्लाबो मिथिगौ नामा जेनेबा बिनि मुंफोर
ओम मुंफोरखौ बुङोब्ला आङो माइब्रा माइ ओमफ्राय जोसा माइ
औ
बेफोरखौल' आं बर्थमान मिथियो आरो ना ओमफ्राय जुदि गुबुन दंख'ब्ला नोंथाङा बुंना होनो हागोन
ओं माइब्रा माइ जोसा माइ बेथ'नो जोबोद गोथाव बेजों लोगोसे रन्जित माइ थायो
औ
आरो बाहिस्मुथि होननायबो थायो लाख'जोबनो हाया गोबां दङ आ बेनिफ्राय नोंथाङा माइब्रा माइनिफ्राय मा मा बानायो एसे एसेब्लाबोथ' मिथिगौ जानांगौ
औ मिन्थियो नोंथां
खौनो बुंनो हागोन ना
अ आंनि मोनथिनायावथ' बे माइब्रा माइजोंहाय ओम फिथा हेरि बानायनाय जायो ओमफ्राय जेरैहाय ओं फिथा लावदुम होनो ओमफ्राय फिथा अनासिबो होनो लारूबो होनो ओमफ्राय फिथाइ एनथाब ओमफ्राय मोनसे ओ बे औवानि सिङावहाय मोनसे बानायनाय फिथाबो दङ आं
औ ओं फिथा फिथा हासुं होननाय जायो औ जायगा लायै जायगा फिथा सुमा होननानैबो बुङो।
औ औ जोंनिथिंजायबो हासुंखौनो बुङो खोमा?
बेनिफ्राय आगैया बुंदों ओ फिथा लावदुम नाथाय ओ फिथा लावदुमखौहाय माइब्रा माइरंजों बानायनाय जाया बेखौहाय माथा माइरंजोंसो बानायनाय जायो। मानो होनोबा नैबे माइब्रा बेयाव जोबोर आथा थायो। जाय फिथा लावदुमाव इसेबां आथानि गोनांथि जाया ‌ बेजोंहाय एनथाब अनासि बेखौ बानायनाय जायो बेनिफ्राय सौराय सौराय दाब खुरा बानायनानै जानो हायो सबायाइ गोरान एवनानै जानो हायो माइब्राजों
औ
नैबे ओ जोसा जोसाजोंहाय जों फिथा लावदुम सावनानै जानो हायो जोबोद मोदोमखांनाय मोनो।
औ
बेबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मोनबावनो हायो फाथो आबाद नोंथाङा फाथो आबादनि सोमोन्दैमोन
ओ आंथ' बिनि सोमोन्दै एसांबो मोजां मिथिया नोंथाङा मिथि नामा?
औ
मा
फाथो फाथो आबाद खौबो बर' फोर गोबाङैनो गायनाय जायो बेफोरखौ दुब्लि एबा बारिफोराव गायनाय जायो। दा ओ गिबियाव बे खौ बेगरखौ फोग्रोनाय जायो हाल मावनानै हालेवनानै बेगरखौ फैयोब्ला बियो सानसे बा साननैनि उनावहाय खिलिनानै ओ एसे गोरलै गोरलै ओंखारबोयो बेखौ जोङो बिजौ खेबसनानै जानोबो हायो ओंख्रि संनानै बा फाजा एवनानै बेनिफ्राय जेब्ला बियो देरलांगोन दानसे बा दाननै जागोन अब्ला बियो राहैयो दं ओ बे लाइफ फाङा रायो अब्ला बिनि बेगरखौ खौ जोङो जोलैनो थाखायबो दोननो हायो ओनिफ्राय बेयाव थानाय बिलाइखौ बिलाइखौ खानानै जोङो
जमायै फोराननानै दोननो हायो जायखौनोखि जोङो नारजि होननानै बुङो बे खौबो जोङो ओंख्रि महरै जायो गोबां आइटेमफोरजोंहाय ओ बेनि उनाव जों बे फाथो थेन्था बेखौबो जोङो माखासे खामानियाव बाहायनो हायो जेरैहाय ओ बे फाथोनि थेन्थायाव बिगुर थायो बेखौ दैयाव सोमनानै होयोब्ला बेखौ जिरनो हायो बि हाय बस था मना बे बेफोरबायदि बानायनो हायो आरो ओनिफ्राय जिरखांनाय नि उनाव जा हासुं ओम बायदि थागोन ना बेखौहाय जोङो बेराफोर बानायनो हायो अर जननो हायो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो।
उम
उम
ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ थालिरनि आबाद मावो ना मावा?
औ थालिरनि आबाद मावनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ
उम नोंथाङा मिथिनो लुबैगोन ओं हागोन जोङो। गिबियाव थालेर फुलिखौहाय बिब्दिनो फुट मोनसे बा देर फुट गोजान गोजानै गायनाय जायो।
औ
गायनाय समाव जोङो जोथोन लानांगौ जायो बिनि सोर गिदिं हाग्रा फोरखौ जोङो। सननानै होनो गोनां जायो।
औ
ओं बेबायदिनो जेब्ला बियो देरगोन बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनाव फिथाइ थायो।
औ
दा बे फिथाइखौ जोङो फिथाइया बुरजाब्ला फाननानैबो लानो हायो आरो जोङो जानोबो हायो।
औ
बेनिफ्राय आरो नैबे थालिर बिफांखौ जोङो
खारै बानायनायावबो बाहायनो हाय बेखौ दाननानै जोङ खारै बानायो जायखौनिखि बर'फोरा ओंख्रि संनायाव खारै ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो बिनि मोदोम थालिर बिफांनि मोदोम मा दा बेखौहाय खारै बानायनाय जायो। नोंथाङा
ओम
थालिर आथियानि खारै जानो मोनजाफेरबायना
अ आंथ' मोनजायाखै नोंथां
औ बे खारैया ओ एसेयावनो नाङो होनो माने बियो गोबाब आरो खारैया गोबाब जायो। दा गुबुन जेरै बेसरफोरनिफ्रायबो जों खारै बानायनो हायो। दा बेफोरो बांद्राय गोबाब जाया। एसे बुरजा बिबाङाव होनो गोनां जायो ओंख्रियाव नाथाय नैबे थालिर आसानखारिया एसे एसे खाथियावनो नाङो होननानैहाय जोङो मोननो हायो आरो।
औ ओमफ्राय बे ओ थालिरनि ओ थालिर फिथाइजोंलाय जों मा मा बानायनो हायो।
ओं जानायनि अनगा आङो मोनसेखौ मिथिनो हायो जे बेजों जोङो जौ बानायनो हायो बावहाय एमाव होनानै एमावखौ बेहाय फुननानै बे खौ जेब्ला जोङो थौआव एबा दोआव सोनानै दोनोब्ला। साननै बा सानथामनि उनाव बेहाय मोनसे बिदै गयो। बेयो एसे निसा गोनां। जायो जायखौ नोखि जौ होननानै बुंनो हायो। बेनिफ्राय आरो जोङो। ओ माखासे फुजा होनाय बेफोरावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ
अब्ला जोंनि औ जागोन दे नोंथां।